हेलौ
हेल' नोंथ खोनादों ना?
हेलौ खोनादों?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोना गासिनो औ खोनागासिनो
औ
अ आंनि फ्रायबो खोनाबाय नोंथां
औ औ खोनाबाय दे दायो ओ जों मानि सायाव सोम सावरायनो? नोंथाङा
ओ जो-जोङो ओ र' नैबेखौनो लानोसै नामा नोंथां जाहाथे जोंनि ओ लाइमोनफोरा आथिखालाव खुखायाव इन्ट्रेस्टेड जागासिनो बा गोसो होबोगासिनो दा बिनिखायनो ओ गेलेनाय ओ आयद दा स्पर्टस बेखौ लानानै जों सावरायनि नामा?
औ हायो
जोबोद मोजां बिदिब्ला जोङो ओ आं नोंथांनियाव सोंथि खालामसै नोंथाङा मा मा स्पर्टसआ आथिखालाव सासे गथ'नि केरियार हिसाबै खेला औ
औ थ' नै आ-आ जोंनावथ' दायो आथिखालावहा आसामाव बा जोंनि बर' हारिनि दा आथिखालनि जेहुथु मडार्न गेम बा स्पर्टस होनना बुंबाथ' जों गासैबो गेलेयो आ जोलुर गेलेनायखौ बुंजायो आरो ना जोलुर फुटबल जायखौ फुटबल होनना बुङो बेबायदिनो नै जोंहा फिफा वर्ल्ड काप आबो सोलिगासिनो नैरोजा नै नैरोजा नैजिद' औ लेटेस्ट बेनो नैरोजा नैजिद' मायथाइनि फिफा वालकाप आबो जागासिनो मोनथाम हादोराव जादों। ओ इउ एस ए, मेक्सिक' आरो केनाडा बे मोनथाम हादराव जागासिनो औ बेबायदिनो जोंनि लाइमोन गथ'फोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर खौ नङाब्लाबो बिमा बिफाया पेरेन्सफ्रा एसे फुटबलावहा केरियारखौ बानायहोबा मोजां जायो नङा जाय गथ'फ्रा जे जाय औ खेलाखौ मोजां गेलेनो रोंगौ बेफोरावनो बानायहोनाया मोजां। ओहम बा बेफोरनि थाखाय सुबिदा होनाया मोजां आरो।
नंगौ नोंथां नों सानो ओ दा फिफ फा वर्ल्ड कापखौ रायखांबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोंहा फुटबलनि खेथ्रआवबा जोंहा दिनैसिमबो थिम खालामनो हायाखै। दा बेनो नोंथांनि जा एसे आवगायाव बुंबाय जोंनि के इउथखौ बेहाय जयेन खालामनाया गोनां मानो होनोबा दानिफ्राय जुदि जों गथ'फोरखौ गेलेनो रोंहोबासो जों बेनि थाखाय क्वालिफाइ जागोन। दा नोंथाङा जोबोद मोजां सानदों।
औ नंगौ नोंनाया खोथाया नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो औ जोंनि हादोरावबो सिगांनिफ्रायनो फुटबल गेलेबोगासिनो ओ सिगांग्रो जोंनि हादोरनिया नै सिगां वार्ल्ड कापआवहाय कुवालिफाइ जादोंमोननो नाथाय आथिं खालिजोंसो गेलेनो नागिरदोंमोन जोंनिनो गेले गेलेग्रा फोरा बेखायनो गेलेनो मोनासै खोमा उनावथ' बिनि उनाव जोंना ओरैबाददि बेबायदि फेसिलिटिसफोरखौ होनो हायासै जोंनि सोरखारफ्रा बा बेबायदिनो जोंनाव गेलेनाय फुटबल गेलेनाया एसे ओ दावगाबोनो हायासै आरो। आथिखालाव नाथाय एसे ओ फुटबलावबो दावगाबोनो हमदों जेरै जोंनियावनो भारत हादराव मोननै गिदिर खोलोबनि लिग जायो जेरै आइ एस सेल होनना बुङो आरो आइ लिग होननाय मोनसे दं। इण्डियान सुपार लिग। आरो आइ लिग माने इण्डियान लिग आरो। बे मोननै गिदिर खोलोबनि बे टुरनामेन्ट मोनसे जाबाय थायो। बेहायबो गोबां। गेलेगिरि बिथांमोना। गेलेनानै गावनि केरियारखौ बानायगासिनो। बिङ बा रांखावरि बा रांखान्थि बिथिंङावनो मोजां। खामायगासिनो आरो बेफोर गेलेनानै। थ बेबायदिनो जोंनि गथफोरखौ बेफोरनि सोमोन्दै जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि फुटबलनि बा जिखुनु गेमनि जोंङो बेबायदि सुबिदा खालामना होनो हायो अब्लानिया जोंहा मोजां गेलेगिरि बिथांमोना सायख जागोन। बेफोर गेलेनानैनो गावनि जिउखौ खां खुंलांनो ह हागोन आरो नोंथां।
दा आं नोंथां बुंनायखाय रिसेन्टलि जोंनि बि टि आर हालामावबो ओ दाख्लैबावैसो खुंजाबाय थानाय बोसोरफ्रोमबो दुरान काप बेबो मोनसे गोसोखांथि आरो जोंनि इउथनि थाखाय मोनसे बो बोनो हाथाव जोंनि खाथि खाथियावनो जानाय खेला हिसाबै जोंनि इउथफोरखौ गो सोबोनो हानाय बायदि आं सानो आरो बे खेला
औ औ नंगौ औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ दुरान काप होनबाथ नै बेनो जोंनि एसिया एसियायाव गिबिसिन बा गोजामसिन ओ टुरनामेन्ट नो बेयो नंगौ नोंथां बेखौ जोंनि आसाम अ इण्डियान आरमिया जोंनि भारतनि रौनिया हान्जाया बेखौ फाथियो नामा बे गेलेनायखौ बेबायदिनो औ जोंनि हादोरनिबो बा जोंनि बडलेण्ड ओ बडलेण्डनि थाखाय मोनसे हानजा ओंखारदोंमोन बेनो जाबाय बडलेण्ड एफ सि
नंगौ
बिथांमोना मोजां पारफर्म खामदों मोजां गेलेनो हादों बिथांमोनाबो आरो बेबायदिनो ओ देग्लाय मोजां खामनो हादों आरो बेबायदिनो जोंनि हालामनि लाइमोनफ्रा बा गेलेगिरि बिथांमोना बेहाय गेलेनानै गोबां ओ मुंबो खामायदों आरो बेबायदिनो औ बेबायदि मोनफा मोनफा बिदि गेलेलांबासो जों गोजौआव थांनो हागोन आरो जेरै ओ दुरन काप गेलेबाय दायो बेयाव जुदि मोजां गेलेनो हाबाय अब्लानिया आइ लिग बा आइ एस एल नि थाखाय सायख'जागोन आरो बेफोराव मोजां गेलेनो हाबा जोंनि भारतनि हानजायावबो गिदिर हानजायावबो जों सायख'जायो आरोना बेबायदि बेबायदिनो औ। बेबायदिनो खामायलांनो हायो मुंखौ बा जोंनि हादोरनि बा जोंनि हारिनिनो मुं बा प्राउड मोनसे मुमेन्ट जाना फैयो आरोना बेबायदि सायख'जाब्ला मानिया
नंगौ नोंथां दा ओ आथिखालाव ओ पारसन दा बेखौ गोबां हादर हादरमाफ्रावनो जाय बिथाङा गेलेगिरि आरो चेम्पियन्स बेबायदि बिथांमोनखौ गोबां हादरावनो ओ बज'बो आरो माबा खालामो खालामो हादर दा जोंनि हादरावबो जेरैलिङआव जोंहा ओ मा नाम दङमोन
वाइथ्र'
औ गिर गिलिर खुबैनाय
औ। ओ मा सोरमोनलाय बिनि नामा निरासफ्रा मोनबाय
नङा बि माबासो जेभलि थ्र सो नोंथां
दा बेफोरबायदि गेलेनानै मुलुगावनो सिनाय लानो हानाय बेफोरबायदि जोंनि जायगायावबो सोलोंनानै ओंखारोबा मोजां जोंनि इयउथ्सफ्राबो दा बेफोरबायदि गेलेनानै ओ अलं पिकाव मेडेल लानानै जुदि मुलुगावनो गावनि राफोद आरो गावनि टेलेन्ट बेखौ लानानै जुदि सासे सुबुङा बुहुमाव थांनानै थानो हायोब्ला बे जों बुहुमनि गेजेरावनो जेनेबा गावनि हादरनि सिनायथिखौ होनानै जाफुंसार गेलेगिरि होननानै सिनायथि लानो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओ खान्थिखौ लानानै इउथाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरै बक्सिं बक्सिंआ गेजेराव जोबोद मोजां हाइलाइट जादोंमोन जेरै जोंनि आसामनिफ्राय लायोबा लाब लिना बरग'हायमोन ओरै मिया सारुबायमोना। ओ अजन दैखोनायनायनि थाखाय मुंदांखा। दा जोंबो माने जोंनि बर' गथ'फोराबो ओ नोंथाङा माबायदि खेलाखौ सायख'योबा आरो माबायदि गेलेयोबा ओ जिउआव जाफुंसार जानो हागोन? नोंथाङा सुंद' एसो बे खेलाफोरखौ खोनथानो हागोन।
बेबायदिनो ओ नोंथाङा जेरै बुंफोर बुंबाय जोंनि गेलेग्रा बक्सिं गेलेनायखौ होनबा बोरला गावनाय बेफोरबायदि मेरला दं ओ गोबांथार। गेलेबोनानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्राबो बेबायदिनो मुं खामायबोनायखौ जों खोनानो मोन्दों। बा नुनो मोनदों। आरो गोबाव आरोबाव जुदि ओम गोदान गथ'फोरा लाइमोनफोरा जुदि बेबायदि खालामोबा बेबायदिनि थाखाय जों सुबिदाखो होनो हानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफाफ्राबो पेरेन्टस गारजेनफोरा बा समाजाव थानाय बिथांमोन गिदिर गोलाव बिथांमोना, बिथां गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनानै बा इनकारेज बिदि होनानै जों बेफोर बादिखौ गेलेहोनानै बिथांमोनखौ ओ मुं खामानियाव हेफाजाब होनायखौ आं सानो आरो जेरै ओ जोंनि बर' हारि निफ्रायबो गोबांथार बक्सिं गेलेग्रा मोना मुं खामायबोबाय। ओ गोबां गिदिर टाइटेलफोर देरहायाखैब्लाबो, एसेथ' ओ मुं खामायनायखिनिखौ बिथांमोनहा दा खामबोबाय आरो बेबायदिनो ओ बोरला गावनायफ्रावबो दं। आरो फुटबल बा जोलुर गेलेनायावबो मुं खामायबोदों। नङा होमबा जेरै हलिरन नार नार्जारि बिथांमोना इण्डियानि बा भारतनि गिदिर गिदिर फोरनि हानजायाव गेलेबोदों सिगाङाव भारतनि जानानै बेबायदिनो मुं खामायबो ओ बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि गथ'मोन गथ'फ्रा दा बेफोरखौ साननानै बा बिथांमोनखौ आइडेल हिसाबै मानिनानै बिथांमोना सोलोंबोबा मोजां आरो औ थुलुंगा ला थुलुंगा ला बबा मोनहैयाबा औ बेबायदिनो आरो जोंहाथ' हेफाजाब होनायाथ' थाखानांगोन। सोरखारनिफ्राय बा समाजनि फ्राय बा न'खरनिफ्राय बेबायदिनो औ नाजानांगोन।
ओ जोंनि बेफोरबायदि गेलेनो थाखाय माबायदि जायगानि गोनां थि आरो माखासे जोङो गोबां गामि गफायाव फोरोंगिरिया मोनसे ओ गथ'नि जाफुंसारनायनि लामा दिन्थिगिरि होननानै जों बेखौ फोथायो दा बेफोरबायदियाव गेलेनायनि ओ फोरोंगिरि फोरखौ थिसनथाय होनायनि बेलायाव नोंथाङा मा सानो?
ओं नंगौ आ आं सानो जे सासे गथ'खौ जों बादि बेबायदि सुबिदा होनांगौब्ला आ गिबियावनो जों समाजनि इसे जोंनि हारिनि गिदिर गोलावफ्रा एसे बिथांखौ थुलुंगा होनांगोन बा रांखावरिनि हेफाजाबखौनो होन बा जिखुनु हान्था मेला लांनाय लाबोनाय बेबायदि फेसिलिटिसफोरावहा जों बिथां ओ गेलेगिरि बिथांखौ सोनो हानांगोन बा बेहाय गेलेहैनो हानांगोन जेरै जोंनावनो गावबाागाव जिल्ला। फ्राव थायो डिस्ट्रिक स्पर्टस एस'सियेसन होननाय बायदि मोनसे बेफोरावहा बिथांमोनखौ गेलेनो जों हेफाजाब खालामना होनांगोन आरो बिनि उनावनो जोंनिनयावबो दं नै सायरिनाय थायो। सिफरटस अथरटि अफ इणडिया। बेबादि थायो मोनसे ग्राउन्ड गुवाहाटियाव दं। क'क्राझाराव दं ओरै नोंथां आ गलाघाटआव दं नामाथाय आं बावबाय औ बेबादि दं आरो बेफोर जायगायावहा जों गेलेहोनानै बिथांमोनखौ जौगाखांना जौगाखांहोनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ दा ओ आथि खालाव जोंनि खाथि खालायाव साइआ क'क्राझाराव मोननो हायो गुवाहाटीयाव दङ। आरो ओरै। तेजपुर तेजपुर साइदजोंबो जों मोननो हायो।
औ औ नोंथां जोंहा समा जाबाय नामा? नोंथां।
औ नोंथां‌‌ र।
औ नोंथां औ जोबोर मोजां औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ